हेलौ
हेलौ नोंथां औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों दे नोंथां
औ नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मो नसे आयदानि सायाव सावरायनो हरदोंमोन नोंथां। नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
बिदिब्ला नोंथां नोंथांनि गामि एबा ओनसोलाव फाथो आबादखौ माबायदि मावो नों थां एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां औ बे फाथो आबादखौहाय जोंनि गामि एबा ओनसोलाव जोङो गोबां जोङो न'खर न'खर फोनायखौ नुनो मोनो। बिदिनो जोङो ओ फाथो आबादखौहाय ओ जोङो बे न'खराव जोङो जोङो जानो आन्थोबो फोनानै लानाय जोङो नुनो मोनो खायफा खायफा न'खरखौ आरो खायफा न'खरा बे खौहाय फालांगियारि खालामनो थाखायबो गोबां बुरजा-बुरजा फोनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनो। बि दिनो जोङो फाथो आबादखौ जोङो दैज्लाङाव मावनायखौ जों नुनो मोनो औ बिदिनो जोङो फाथो आबादखौ जोङो मावनोब्लाथाय जोंनो गिबियावनो हानांग्रोगोन नङा होमबा नोंथां बै हाखौ जोङो गिबियावनो जोङो एवनानै लाग्रोनांगोन आरो खायफाया बेखौहाय ट्रेक्टर फोरजोंबो एवनायखौ जों नुनो मोनो आरो खायफाया गाव न'आव जानो आन्था फैयोब्लाथाय बेखौ खदालजों बोजावफ्लेनानै फोनानै लानायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो फाथोआ देरोब्लाथाय जोङो बेखौ
औ
जोङो बेखौ गिबियाव जोङो बेनि बिजौखौहाय जोङो ओ मानेहाय जोङो गिबियाव बेखौ जाग्रोनाय जायो बेनि उनाव जोङो हाइ बाजारफोराव फानोब्ला जो बेखौ फुनानै जों मुथा मुथा खालामनानै जों फाननो लांनायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ।
बिदिनो जोङो बेयो फाथोया देरोब्लाथाय ओजोङो ओ बेनि बिलाइ आरिफोरखौबो खानानै जोङो जानायखौ नुनो मोनो। आरो ओ बेखौहाय उनाव जोङो बेयो ओ देरनानै रायोब्ला ओ बोराय जायोब्लाथाय जोङो बेखौ औ दानना लाबोनानै ओ जोङो बेखौ ओ बिनि बिलाइफोरखौ खाजोबनानै जोङो फोरानना दोननायखौ नुनो मोनो। ओ जेरै जोङो बेयो गोरान जायोब्ला जों बे खौ ओ नारजि होननानै मिथिनाय जायो।
औ।
ओ बिदिनो जोङो फाथो आबादखौ आबाद मावोब्ला जों गोबां रांनि मुलाम्फा मोननो हायो ओ जोङो ओ बेखौहाय ओ गो- गोथां समावबो जोङो ओ फानोब्लाथाय जोङो गोबां रां मोनो। ओ जानोबो जोबोर गोथाव बेयो आरो ओ बिदिनो जोङो बेखौ ओ गोरान खालामनानै जोङो नारजि खालामनानै फानोब्ला बो गोबां ओ रांनि मुलाम्फा मोननो हायो ओ बिदिनो जोङो बे फाथो आबादाहाय ओ जोंनि ओ बर'फोरनि थाखाय ओ बे मोनसे गोनांथार आबाद होननानै जोंनि बर'फ्रा सानो। मानोना बेखौ जोङो ओ जायोब्ला आरो गोबां रोखोमनि मैगं फोरजों जों जानायखौ नुनो मोनो फाथोखौहाय जोङो बेखौ गोथां समावबो अमा बेदरजों आरो ना आरिफोरजों जानायखौ नुनो मोनो। आरो ओरैनो ओ खायफाया ओ मैद्रु संनानैबो जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ओरैनो गोजाबो जों एवनानै जानायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
दा फाथोखौहाय आरो जोङो गोरान खालामनानै जेब्ला बेखौ जों नारजि बानायो बेखौबो जोङो अमा बेदर आरिफोरजोंबो जों जानायखौ नुनो मोनो। आरो बिदिनो ओ बै ओ नारजि अमा बेदर ओ बायदि जोङो ज बर'फोरखौ संनानै ओ जानायखौ नुनो मोनो बे नारजि अमा बेदर बेदर ओंख्रिया ओ जोंनि बर' हारिनि मोनसे बे जोबोर खहाबथाव ओ जो बयजोंबो मोजां मोनजानाय ओंख्रि। ओ बेखौ जों बर'फोरा जानानै जोबोर मोजां मोनो। आरो बिदिनो जोङो बेखौहाय ओ जों न'खर न'खर संनानै जानायल' नङा बेखौ जोङो ओ बायदि रोखोमनि बाय ओ फोरबो खुंथाइफोरावबो जोङो बेखौ ओ बाहायनाय जा। बे ओंख्रिखौ औ बिदिनो। ओ जोङो ओ बर'फोराहाय जों बे फाथो आबादखौहाय जोंनि गामि ओनसोलनि बाथ गामिनि ओ निओ न'खर न'खर जोङो बिदि ओ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ ओ थिग बेबायदिनो जोंनिया ओ नारजि एबा फाथोखौ जोंनिया ओ जा न'खराव ओ रुंसारि जालांनाय सुबुं बे न'खरनि जेन'बा जा दाहा हेगारनाय बेफोरावबो जोङो नारजिखौ बाहायो नङा होमबा नोंथां? बिब्दिनो जायखौ जोङो सोमोन्दो एंगारलायनाय बुङो थिग बेबायदियाव जोङो नार्जि अरनाय अरनाय नेमखान्थिखौ बाहायो आरो। गोदोनिफ्राय नोंथां औ थिग बेबायदिनो फाथो आबाद मावनाय बब्लाथ' जोंनि गिबियाव फाथो आबाद मावनो थाखाय जोंनि गिबियाव फाथोनि बेगर नांग्रोगोन नङा होनोमानो। औ थिग बेबायदिनो बे फाथो बेगरखौ होनो थाखाय। जों दुब्लि एबा फोथारखौ मोजाङै हालेवगोना लांनांगोन नङा होमबा नोंथां? औ जेब्ला बे दुब्लि एबा फोथारखौ मोजाङै हालेवखाङो अबानिया जों बे फाथो बेगरखौ जोङो सास्रो सास्रो। ै आरो नोंथ बुंनो थाङोब्लाथ जोङो हालेवनो थाखाय जों बांसिन मोसौखौनो बाहायोमोन नङा होमबा? मो जों हालेव नायखौो औ दाथ' बिब्दिखौ जों नुनो थांला नङा होमबा? औ बिदि फाथो आबाथ फोखांनायनि उनाव जेब्ला फाथोआ एसे जौवो अब्लानिया बे फाथोखौ फाथोआ गुबुं जानायखौ गेसें खालामनो थाखाय जों बेखौ फुनानै मुथा मुथा जोङो हाथ। हाथायबा बाजाराव फानहैयो नङा होमबा नोंथां? औ बे फाथोखौनो जों हानानै लाबोनानै जों न'फोरावबो जोङो एवनानै जाफायो आरो जों बेखौ म ुइबो संना जायो खायफाफोरा आलुफोरजों थिग बेबायदि जे‌ फाथोआ जौव जों बे फाथो बिलाइ रानायखौ जोङो खेबसे खेबसेयाव खानानै लाबोनानै जों न'आव माबा मोनसे आइजेंफोराव दोननानै जों सान्दुआव दोननानै, फोरानो नङा होमबा नोंथां? औ जेब्ला बे बिलाइया रानफ्रावबो जों बियो नारजि महर लायो आरो। थिग बेबायदिनो, जोङो फाथो बिफांनिफ्राय जोङो बे फाथोखौ जेब्ला बिलाइखौ खेबस' खाङो अब्लानोा जों बे फाथोखौबो जों फुनानै एबा सुसे दानस'नानै जोङो।
बिदिनो मुथााखायय फेखायै जोङो बिदिनो दंग' एबा हाखरफोराव जोङो अ, सोमनानै दोङो, नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
औ बे जेब्ला सोमनानै दोनो बे अब्लानिया बे फाथो बिफाङा सेवो सेवनानै बेनि बिगुरा दाला दाला गुगायो नङा होमबा नोंथां? औ जेब्ला बे बिुर गुरा दाला दाला गुवायो अब्ला जों बे बिगुरखौ बिदिनो जिरनानै जों बेखौ बिदिनो दान्दा गंसे गायनानै बेयाव लामनानै दोनो आरो जाहाथे बियो रानो सान्दुं ज गुरा रानो अबानया जों बेखौ दिरुं हिसाबै बाहायो। औ थिग बेबायदिनो गोदो गोदायथ' जोंनिया मोब्लिबनि राहा गैयामोन नङा होमबा नोंथां? औ बे मोब्लिबनि राहा बेयाव जों बे फाथोनि दिरुंखौ जोङो बिदि साथिफोराव। सोनानै जोङो अरखौ जोङोमोन आरो। औ बिदिनो जों फाथोनि बिदि बिफांखौ जोङो रानबोला जोङो बिदिनो बनबो सुनो हायो नङा होमबा नोंथां? औ। बिदिनो जोङो बे फाथोआ जेब्ला ओ जानो जि नारजि जायो अब्लानो जों बेखौ मैबं मैगंबो जायो, बिदिनो जोङो गोबां ओ बिदि फाथो जेनेबा नारजिखौ जोङो बिदिनो खायफाया आलुजोंबो जायो खायफ पवाबिनफोरजोंबो जायो नङा होमबा नोंथां? आरो खायफ बिदिनो अमा बेदर बिदिनो गोबां ओ ना गोरान बिदि नाफोरजोंबो आं जानायखौ नु नुनो मोनदों आरो नोंथां औ ओ नोंथांनि ओ मिथिनाय बायदिब्ला ओ फाथो आबादखौ ओ जेनेबा
माआ मावनानै मा मा मुलाम्फा जायो आरो बे फाथोनि दिरुंखौ ओ मा मा खामानियाव बाहायो? दे नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ हागोन नोंथां।
औ
थाङा बुंलांनाय बादिनो बै ओ फाथोनि ओ जे देन्था बेखौहाय माबादि ओ दिरुं बानायना नै माबायदिहाय जोङो ओ साथि औ सोनानै जों अर फोजोंनाय बेखौ नोंथाङा बुंलांखाबाय ओनो बैफोर खामानिखौहाय जोङो गोदो बांसिन नुनो मोनोमोन न ङा होमबा नोंथां औ गोदोहाय जोङो बै मोब्लिबनि राहा गैयै स समाव मोब्लिब ओ गैजायै सुबुंफोरा ओ बेनि ओ बेफोरबायदि साथि फोजोंनानै लानाय
औ
सिन ओ होनानै केरासिन थाव होनानै ओ बिदि नाथाय जोङो बेफोरबायदि ओ खामानि मावनाय खौ जों आथिखालाव एसेबां नुनो मोनलिया ओ फाथोनि ओ आबादफोर खौ ओ मावोब्लाबो जोङो ओ बिदिनो जोङो मैगं जानो था खाय आरो हाथाय बोसोरफोराव फालांगियारि खालामनानै जों रांनि मुलाम्फा लानो थाखाय जोङो आब बाद मावनायखौ नुनो मोनो ओ नाथाय जोङो बेफोरबायदि ओ फाथोनि ओ दिरुं बायदिसिना बानायनो आरो अरफोर सुनो थाखायबो जोङो ओ बेफोरबायदि जोङो खामानि मावनायखौ जों एसेबां नुनो मोना आ
औ नंगौ नोंथां
गामि ओनसोलाव ओ आनो जा ओ जोङो बिदि सोहोरफोरावनो गोबां सोलायनायखौ जों नु नो मोनबाय गोदोनिसाय ओ आथिखालावथ' बेफोरबायदि ओ उन्दै समाव सो जोङो ओ एसे एनै नुबोदों ओ आर जोंथ' दासान्दि जों नुनो मोन ना नङा होमबा नोंथां? खोनादों ना? खोनादों ना नोंथां? हेलौ हेलौ